थाङा खोना
औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनासै नोंथांखौ। कल खालामनाय जादोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा दावबायनायनि सिगां जोंहा माबायदि थियारि जानांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों दायो नोंथांजों बे समाव सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ जोंहा दावबायनाय होनोब्लाथ'। मोनथिखायो जानांगौ जे खाथियाव दावबायनाय एबा गोजानाव दावबायनायबो जानो हागौ। बेबायदिनो जोंहा दावबायनो थाखाय ओ दावबायनायनि सिगाङावनो गोबां जों थियारिफोर खालामनांगौ जायो। मा माबोरै होनना बुङोब्ला जोंहा बै ओ नों जि जायगायाव बेरायगोन बा दावबायगोन फुल डिटेल्स नों नायनानै लाग्रोनांगोन बे जायगाया माबादि बबेयाव दङ। बेफोरनि सोमोन्दै गासै खोथाफोरखौ जों दावबायनायनि सिगां मिथि-मिथिग्रोनानै लानो गोनां जायो। जोंहा बै जायगानि लकेसन बै जायगाया माबायदि समायना नुथाया माबायदि बेयाव मा बा खाथियाव मा मा थायो बेफोरखौ जों गासैखौबो नायनानै लाग्रोनांगौ जायो जेरै जोङो माबायदि नायनानै लाग्रोनांगौ दा आंख' दा जोंहा इन्टारनेटनि जुग एबा गोबां आथिखालाव मबाइल लेपटप डेक्सकटप बादि दिफोरखौ जानाय जोङो जोङो माबोरैहाय खाथि बुथुमङो होननानै बुङोबा बैफोर जायगानि मुंफोरखौ ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों सार्च खालामनानै बै बैफोर जायगाखौ एबा बैफोर जायगानि जा नुथाय बेफोरखौ नायनो हायो खायसे खायसे सुबुंफोरा सिगाङाव थांखांनाय सुबुंफोरा जा भिडिअ बा जा फट'स जा बिसोरनि डाटा बेफोरखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों हेगारनानै दोननायखौ जों मोननाय जायो बैफोर हंगारनानै दोननाय डाटाफोरखौ जों नायनानै बै जायगायाव थांजागोन ना थांजाया बैफोरखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों नायनानै जायगाखौ जों थि खालामनाय जायो बेफोरबादि जोङो दावबायनायनि सिगां माबायदि थियारि जानांगौ होनना बुङोब्ला। बेफोरबो मोनसे जायगा नायनायफोराबो एबा जाय जायगाया माबायदि बेफोरखौ सिगाङावनो नायना लाग्रोनायाबो बे जोंहा दावबायनायनि सिगाङाव मोनसे थियारि थि खालामनाय बेनि अनगायैबो जोंहा थियारि खालामनाय होनबा जोंहा मोनसे जायगायाव थांनोब्ला गोबां मुवा बेसादफोर गोनांथि जायो जेरै बेग आरो बेफोरबाय दिनो जाग्रा आदार संग्रा आदार बेफोरबायदिनो गोबां मुवाफोर नांगौ जायो। बेफोर मुवाफोरखौ जोङो दावबायनायनि सिगाङाव बबाव मोनगोन बबाव मोना गासै जायगाफोराव नायथिंनानै बा गौ जायो जेनेबा बेफोरजो बे जोंहा ओ एसे जेंना नुजाथिनो हागौ मानोन मोनसे जायगा जाग्रा जानो जायाबा बबेबा बबेबा जायगायाव जोंहा ओ बेफोरबायदि हटेल रेस्टुरेन्ट बेफोरबायदि जोंहा सोरनिबा रेन्ट होनाय न' बायदि बायदलाफोरखौ जों मोनाबो जानो हागौ जेरै ओ लांदां जायगाफोरावबो जोङो दावबायहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आथिखालाव जेरै जों मोननो हायो जक' भेलि बेफोरबायदियाव जोङो थाङोब्ला न' गंसेबो नुनो मोननाय जाया जा मिथिंगानि नुथाय बेफोरखौसो नुनाय जायो बेफोरबायदि जायगायाव जोङो थांनो गोनां जायोब्ला माखासे तम्बु जाग्रा मुवा बेसाद संग्रा मुवा बायदि बेलाफोरखौ लानानै थांनो गोनां जायो आरो माखासे गावनि देहानि जा नांगौ जानाय जेनेबा माब्लाबा समाव नोंनि देहाया गाज्रिबो जाब्रबनो हागौ दावबायनाय समाव बेफोरनि थाखाय मेडिसिन दिम बायदिफोरखौ जोङो थि खालामनानै लाग्रोखानांगौ जायो अब्लासो जोङो मोनसे हान्थिनायाव जों बबेबा समाव लोमजा साजा जायोब्लाबो बेफोर नों लाखानानै थांनाय माखासे मेडिसिनफोरखौ बाहायनानै जोङो बैफोर जेंनाफोरनिफ्राय उदां जानो हागोन आरो नोंनि हान्थिनाया एसे मोजां जागोन बेफोरखौ हान्थिनायनि एबा दावबायनायनि सिगाङावनो सिगांग्रो गासिबो खामानि औ मावग्रोनानै लानो गोनां जायो बेफोरनो जों दावबायनायनि सिगाङाव माखासे माखासे प्रि प्लान एबा दावबायनायनि सिगां जा खामानि बेफोरखौ खौ मावनानै लानो हायो। दा बेखौनो जोङो दावबायनायनि सिगां नि खामानिफोर हमनानै लानो हायो। दा नोंथाङा दावबायनायनायनि सिगांनि ओ जा गोनांथि बेफोरखौ एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
दावबायनायनि सोलोंथियारि होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो गोबांथार बुंलांबायानो। दा बेनि गेजेरावनो आंबो बुंनो सानो आरोना। नोंगौ नोंथां बुंनाया गासिबो सैथो जेनेबा मोनसे जायगायाव जुदि दावबायनो थाङोब्ला जोङो खाथि गोजानखौ लानानै माखासे माने ओक्षलानो गोनां जा आगजु एबा जगारफोर बा मुवा बेसादफोर बेफोरनि सायाव माने गोबां माने ओ थियारि खालामग्रोनांगौ जायो। ओ जेरैहाय जोङो खाथि खालायाव दावबायनो थाङोब्ला जेनेबा हमनानै लादो जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव बेरायहैनानै जोङो जेनेबा मोनासे मोनासे एबा न'आव सानसेनो फैफिननाय बायदिब्ला जोङो बांसिनानो माने मुवा बेसादफोरखौ खम लांनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जाग्रा आदार फोरखौ लानायजों लोगोसे बिदिनो जेनेबा गाननाय जोमनायफोरखौबो खायसे खायसेया गांफा गांनै लादेरनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेफोरबायदियाव खाथियाव बेरायहैयोब्ला जोङो बांसिनै मुवा बेसादफोरखौ खम लांनायखौ नुनो मोनो बांसिन नि जोङो जाग्रा आदारफोरखौल' माने लांनाय आरो बेफोर बेफोर जायगायाव माने बेफोर जायगानि समायना एबा मिथिंगानि महरफोरा बा जों मा नुहैगोन बा जों मा नुथायनि नुथायखौ जोङो नुनो मोनगोन बेफोरखौसो जोङो माने सि गांनो जोङो नायग्रोनाय जायो आरोोना बेनि अनगायैबो जोङो आरोबाव जेरै ओ बेफोर जायगायाव थांनानै जोङो दसेनो फैनो हागोन ना हाया बा जेनेबा माबाफोर ओ उसुबिदा दं नामा बा जोङो बेयाव थानाय ओ सुबुंफोरनिफ्राय जों माखासे एबा आथिखालावथ' नोंथाङाबो बुंलांदों गुगोल एबा नेट बेफोरबायदिनो माने इन्टारनेटनि गेजेरजों माने गोबां जोङो माने बेफोर जायगानि सोमोन्दै सिगांग्रो माने नायग्रोनो हायो बा ओ जोङो मिथिग्रोनानै ला ग्रोनो हायो आरोना दा बेनि अनगायैबो जोङो गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जों मोननो हायो जेरै ओ गोजान जायगायाव थांनायावहाय जोंनो बायदि रोखोमनि आगजुफोरखौ लांनांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला गोजान जायगायाव थाङोब्ला जोङो बे जायगायावहाय रावखौबो जों सिनायनो मोना बा बै जायगायाव थानाय सुबुंफोरजों जोङो गोदान मानसि महरै जायो बिनि थाखायनो माने माखासे उसुबिदाफोरखौ जोङो माने फोरमायनानै लानोबो उसुबिदा जायो जायनि जााहोनाव जोङो हेफाजाब मोननांगौआ हेफाजाब ओ एफाजाब माने एफाग्राब गोरलै बाथ्रा नङा आरोना बेनिखायनो माने खायसे माने नांगौ जानाय मुवा बेसाद फोरखौ बा बिनि अनगायैबो माने जेनेबा बै जायगानि सुबुंफ्रा माबायदि माने बै जायगायाव थांथाव जागोन ना थांथाव जाया एबा बेफोरो माने बोथोर लायै बोथोर माबायदि महर लायो बा बैफोर जायगानि समायनाया माबायदि दैज्लां आरो मेसें मोननै रोखोमनि बोथोर थायो बेबायदि बोथोराव दैज्लाङाव बांसिन अखा हायो आरो बेबायदि बोथोराव बै जायगायाव दावबायजागोना दावबायजाया आरो मेसेङाव माबायदि महर लागोन माने बेफोरखौ जोङो सिगांग्रो माने दावबायनायनि सिगां थियारि खालामग्रोनाय होननानै बुंनो हायो एबा नायग्रोनाय होननानै जों बुंनो हायो आरोना दा बिनि बेलायावनो जोङो जेनेबा हमनानै लादो दाबसे जायगायाव थांनो जोङो बै जायगानि बारहावाया माबायदि माने गुदुं एबा गुसु जों दैज्लां बोथोराव थाङोब्ला माबायदि जागोन अखा बांखा जागोन एबा ना मेसें बोथोराव थाङोब्ला जों माबायदि महर मोनगोन बा जों गोजांनाया माबायदि जागोन बेफोरबायदिखौ नायनानै जोङो जेनेबा गाननाय-जोमनायनि बेलायावबो जों माखासे गुदुं जिफोर बा माखासे जेनेबा लंफेन गस्ला मुजा बायदिफोरखौ जोङो माने थियारि खालामनानै लाखानो हायो आरोना बिनि अनगायैबो जोङो जेनेबा बै जायगानि माखासे थासारिफोरखौबो जोङो सिगांग्रो इन्टारनेटनि गेजेरजों मिथिग्रोनानै लाग्रोनो हायो दा बेनि अनगायैबो जानाय-लोंनायनि बेलायावबो जों बुंनो हायो जानाय-लोंनायखौबो जोङो माने बै जायगायाव थांनानै जोङो मा जाहैगोन मा लोंहैगोन आरो बबेयाव थाहैगोन बेफोरबायदिखौबो माने जोङो सिगांग्रो दावबायनायनि सिगां जों सानग्रोनांगौ जायो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जों दाबसे गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बै जायगायाव ओ दावबायनायनि जा जायगा बेवहाय जोङो जानाय लोंनाया एसेब्लाबो माने बेसेना बांसिन जायो बिनि थाखायनो जोङो मा खासे रांखौ सेभ खालामनो बा बा रैखाथि होनोब्ला जोङो गावनो गाव संग्रा एबा माखासे आइजें-आइलाफोर लाफानानै जाग्रा मुवाफोर ला लांफानानै संनानै जानो हानायबो माने ओ बेफोरबायदिबो माने जगारखौ जोङो लाखानांगौ जायो आरोना बिनि अनगायैबो जोङो मोननो हाबावो जेरैहाय ओ बायदि रोखोमनि जेनेबा गोनां जानाय दै बा बिदिनो जेनेबा गोनांथार जानाय माखासे ओ आइजें-आइला जेरै जेनेबा बै जायगायाव थाङोब्ला माने इ इनथारनेटनि बा नेटवारकनि माबायदि ओ सुबिदा दं बा माबा मोनसे प्रब्लेम जागोन नामा बा नेटवार्कआ माबायदि नाङो बेफोरखौबो जों माने सिगांग्रो आथिखालावहाय माने नायग्रोनो हायो आरोना जेरै होजों हमनानै लायोब्ला जों खायसे खायसे जायगाफोराव नेटवार्कनि जोबोद प्रब्लेम जायो एबा माबा मोनसे जाब्रबथाय जायोब्ला जोङो ओ इमारजेन्सि कल खालामनोबाबो जोङो कल माने जेनेबा फन थाङि बा हेफाजाब मोनि बेफोरबायदिखौ जों मोननो हायो दा बेफोरबायदिनि नि थाखायनो बैफोर गासै बिथिंफोरखौ जोङो माने दावबायनायनि सिगांनो नायग्रोनांगौ जायो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि नायग्रोआबा जोङो माने सिदायैनो बा थोंजोङैनो बैफोर जायगायाव थाङोब्ला जोङो बेफोर जायगानि बारहावा एबा गुदुं गुसुफोरखौ जोङो मि मिथिनानै मोना जायनि जाउनाव जों गोबां प्रब्लेम एबा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो आरोना दा ओंखायनो बेफोरो दावबायनायनि सिगां बा दावबायनायनि जा थियारि खालामनाय बेफोराव माने बेफोर गासैखौबो जोङो नायग्रोनांगौ जायो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थानाय जानाय जेरै बबे जायगायाव थाहैगोन जोङो माबायदि जायगायाव थाहैगोन बैफोर जायगायाव थायोब्ला जोङो माने रैखाथि गोनां जायगा नंगोना नङा बेबायनो बेफोर गासैखौबो जोङो नायनांगौ जायो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जों खायसे खायसे सुबुंफोरखौ नुयो जेरैहाय जायगायाव थाङोब्ला जोङो जानला मोनला जायगायाव थानानै गावनि खायसे खायसे मानसिफोरा माने गावनि जिउ गोमानांनाय एबा बिदिनो बायदि रोखोमनि जेंनायाव गोग्लैनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरोना दा बेफोरनि थाखायनो जोङो माने बेफोरखौ नायग्रोनांगौ जायो आरोना दा नों नोंथां होमबा दिनैनि सावरायनायनि समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां